हेलौ औ औ नोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ औ दा नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ दा नोंथांजों आङो जों जानाखि मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोरनि सोमोन्दै ओ जों सावरायनो होननानै नोंथांखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङासो सोलाबगोन समाय होनो हागोन नामा?
थारैनो थारैनो हागोन।
दा जोङो मेसें बो थोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' सरासनस्रै जों गोरान आबादखौनो जों मिथि मोनो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ।
औ दा औ औ दा जेरै हाय जों मेसें बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि आबाद खौ मावनो मोननाय मावनो नुनाय मोननाय जायो नङा होमबा जेरै ओ जों मा माखौ मोननो हायो जेरै जुखाम आबाद जुखाम आबादखौ लानो हायो जोङो जुखाम आबाद आरो बि दिनो ओ बेसर आबादफोर बा गुजि आबादफोर बेफोर खौनो जों ओ मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों माखासे जाग्रा आबादफोर नङा होमबा जेरै ओ लाइ लाफा बानलुफोर कफि ओ बिसोरखौ जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ जाय जायनाखि समाव जोंहा अखा हानाय बोथोरा जोबथ'हैबाय नङा होमबा। दा गोदोनिफ्रायनो ओ आबाद मावनायनि ओ बिथिंखौ नायोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों जोंनि बर' समाजावबो मोनसे आबाद मावनाया मोन से ओ सरासनस्रायनि मोनसे जिउनि राहा होननानै जोङो नुबोबाय थायो नङा होमबा जों गोदोनि फ्रायनो आरो थारैनो जोङो जिउनि राहा हिसाबैबो जों आबाद मावनायखौ जों लानो हाखायो। ओ जे रोखोम आरोबाव जोंहा जायखि ओ आबाद मावनायनि माखासे टेक्न'लजिफ्राबो गोदान गोदान मुगा ओ जाबोबाय नङा होमबा। बेफोरनि गेजेरजोंबो जों आबादफोरखौ गोरलैयैनो मावनो हायो। जेन रोखोम जों जुखाम आबादफोर जुखाम आबाद मावनाय ओ जुखाम आबाद मावनाय समाव जोंहा मा खासे जानोखि नांगौ जोङो गोजाम मुगाजों मावालासिनो जों टेक्टरफोर होनानैहाय बेयाव माखासे ओ नांगौ बिबांनि हासारफोर होनानै बा मुलिफोर बाहायनानै जोङो ओ जुखाम आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे जेरै माखासे जोंहा जाग्रा आबादफोर थोंजोङै जाग्रा आबाद जेरै बान लुफोर थाबाय नङा होमबा आरो लाइ लाफाफोर जेरै बानलुफोरावबो बेबायदिनो ओ ओ जे रोखोम जायनाखि नांगौ नांगौखिनि हासारफोर बाहायनानै बानलु आबादफोरखौ जोङो मावहोनो हायो दा आरो बेनि अनगायै माखासे जोंहा गोबां रोखोमनि कपि ओ लाफा आबाद बा मुला आबाद आलु बेफोरखौहाय जों हाय ओ मावना उम ऐ गोरलैयैनो जों बा आथिखाल मुगायाव गोरलैयैनो जों बेफोरबायदि गोरान ओ आबादफोरखौ जों मावनो हाबाय आरो जेरै आलुखौ आलुखौ आलुखौनो होनदो नोंथाङा जेरै जों आलुखौ गायनो थाखाय जों बियाव एव गोरनानै लाबाय नङा होमबा मेसें बोथोरावहाय। बेनिफ्राय जोङो माखासे नांगौ बिबांनि हासारफोर बाहायनानै बेखौहाय जोङो गायनानै लाबाय। बिनि उनाव गाय खांनायनि उनाव जों माखासे ओ खमसे खम ओ दानथाम बा दानब्रैसोनि ओ दाननै दानथाम बा दाननै बिदिनि गेजेराव जों बुरजानाय जाहैबाय नङा होमबा नोंथां आरो बेखौहाय जोङो मोजां रो खोमै मावोब्ला जोङो मार्केटफ्रावबो जों साप्लाय खालामनो हाबाय नङा होमबा आरो जों मोजां रोखोमै ओ बुरजा बि बांनि मावोबा जों बेफोरखौहाय जोङो ओरै ओ जोङो गामि ओनसोलाव फानालासिनो मोजां मारकेट नायनानै गोबां जों एक्सपर्ट खालामहरनो हायो नङा होमबा जोङो जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरावबो जोङो हरनो हायो फानहैनो हायो हायो बेफोरबायदिबो जोङो गोरान आबादनि गेजेरजोंबो जोङो मोजाङै मोनसे ओ थांना थानायनि राहाखौ जों नुहुरो आरो गोरान आबाद मावनानैबाबो दा जोंनि आथिखाल बर' मुगायावबो जोङो जोंनि आथिखाल बर' बे जोंनि बर' समाजावबो जोङो बेबायदिनो गोरान आबाद मावनायाव जों गोसो होनायखौ थारैनो नुनो मोनबाय नङा होमबा थारैनो बियो जोबोद मोनसे मोजां बाख्नायथाव जोंनि जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि समाजाबो थारैनो आबाद मावनायाव गोसो होबोगासिनो दङ आरो थारैनो गोसोबो होनांगौ जोङो मोन मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै बिनि आबादनि केरेक्टारखौ बुजि बुजिनानै मा समाव मा होनांगौ माबोरै केयार खालामनांगौ बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोर खौ मावनानै जों मोजां मोनसे बिबांनि जोङो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां दा आं नोंथांनिफ्राय ओ दा बिदिनो गोरान गोरान आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय इसे मिथिनो लुबैयो आरो
औ-औ-औ-औ थारैनो नोंथाङा गोबां खोथा बुंलांखाबाय थिग नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंहा ओ गोरान मेसें बोथोराव मावनाय आबा बाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोरान आबादखौनो बुंजायो जायनि जाहोनाव जोंहा मेसें बोथोराव अखाया एसे अखानि बिबाङा एसे खम जायो जोंहा मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि रायजोआव दा बे रोखोमैनो जोंहा आबाद मावनाय जायो मे -सें बोथोराव बायदि रोखोमनि दा थिग बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावबो जोंहा आबाद मावनाय जायो माइ आ बाद नाथाय ओ जोंहा मेसें बोथोरावबो खायसे माइखौ जोंहा मावनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय बरा माइ होनना बुंनाय जायो औ-औ जाय गोथौ हा बा हागोआव मावनाय जायो जोंहा बायदि रोखोम औ-औ-औ-औ-औ नंगौ थिग बेबादिनो जोंहा थिग बेफोर आबादखौ मावनाय जायो दा मेसें बोथोराव गिबियैनो जोंहा मेसें बो बोथोराव मावनाय आबादखौ गाहायै रबि आबाद होननानै बुंनाय जायो नोंथां खोनादोंना औ-औ औ-औ दा-दा बै आबादफोरखौ जों हा मोजां बिबांनि फसलफोर मोननो थाखाय जोंहा मेसें बोथोराव बायदि रोखोमै जो जोथोन लानानै जों मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा दैनि बिबाङा एसे खम जायो मेसें बोथोराव जायनि जाहोनाव जोङो आबादफोराव दै ज गायनाय जायो आथिखालावथ' दोरोङारि मुगा जाबाय नालाय जोंहा मिसिनारिफोरजों दै जगायनायखौ जों नुनो मोनो नांगौ बादि थिग बेबायदिनो जोंहा आ मेसें बोथोराव बेसर आबाद फोखां फोनाय जायो बांसिनानो। सर आबादखौ जों फोनाय नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा आ माइ हाखांनानै जोंहा लो डाइरेक्ट जोंहा लोगो लोगो बेसर आबादखौ। आ फोथाराव जों फोनायखौ नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा आ आलु आलुखौबो जों गायनाय नुनो मोनो थिग बेबादिनो ओ दालि मथर बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा आ आबाद मावनाय जों नुनो मोनो मेसें बोथोरावहाय जेरैहाय जोंहा दंबसो गोथां मैगं थाइगं जेरैहाय लाइ लाफा। मुला धुन्दिया पालां ओ बेथिंजाय दङ खबि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ‌‌ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा नांगौ बिबांनि मेसें बोथोराव आबाद मावनानै जेरैहाय खबिखौनो बुङोब्ला जोंहा गोबां बिगा जोंहा ओ आबाद मावनानै जोङो ओ हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोंहा नखर नखरनि नांगौ बायदिहाय जों ओ रां आरजिनो हायो। नंगौना नोंथां औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो आरोबाव माखासे ओ जेरैहाय आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंहा ओ फिथाइ सामथाइनिबो आबाद दङ नङा होमबा नोंथां। औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा बोग्रि बैग्रि आबादखौ मावनाय नुयो जों। मेसें बोथोराव बांसिनै गेदेर बोग्रि होनना बुङो जायखौ जोङो
थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ थालिर आबादखौबो जोंहा मेसेंआव मावनाय नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा दंबावो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै हाय ओ बिलाहि बिन बायदि बायदि रोखोमनि जों ओ मोननो थाङो आबाद मावनो हायो थिग बे रोखोमैनो जोंहा नांगौ बायदियै आबाद मावनानै जोंहा ओ नखरावनो जानोबो हायो एबा जानाय। बेजों लोगोसे जोंहा जायो जोंहा आ आबाद मावनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा नुनो मोनो मेसें बोथोराव मावनायखौ ओ खायसे खायसे नखराव जानो थाखाय मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेखौ ओ रांखान्थि बिथिङाव फालांगि बिथिङाव नायनो थाङो उम खायसे आबादारिफोरखौ रांखान्थि मिथिङाव नायोब्ला गेदेर गेदेर आ फोथार फोराव बुरजा बुरजा गोबां बिबांनि जोंहा आबादफोर मावनानै आ गावनि रांखान्थि एबा फालांगियारि बिथिङाव आ जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो एबा गोबां रोखोमै जोंहा रां आरजि नायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबादिनो जोंहा मेसें बोथोराव मैगं थाइगं मावनाय होननानै होननानै बुङोब्ला नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय‌ ओ जायखौ जों जुखाम आबाद गम आबाद होननानै बुंनाय जायो बैफोरखौबो जोंहा गोबां बिबां बिबांनि मावनानै गोबां ओ रोखोमै जोंहा जाफुंसार जानो हायो मेसें बोथोर थोराव मावनानै औ गोबां रोखोमनि जों आ आ रांङा खामायनो हायो गुबुन गुबुन रायजोआव दैथाय अननानै एबा आ जोंनिफ्राय दै थायहरनानै जोङो बायदि रोखोमै जोंहा ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायाददिनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ फसल एबा आबादफोरखौ मावनानै जों बायदि रोखोमनि फसल मोननानै बै फसलफोरखौ जोंहा गुबुन ओनसोल एबा गुबुन रायजोआव जोंहा दैथायहरनानै गोबां बिबांनि ओ रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो नं-नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दा बे रोखोमैनो जोंहा आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोराव ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मावनानै जोंहा नांगौ बिबांनि ओ जों ओ गावनि आंखालखौ सुफुंसार खालामनो हायो दा नोंथाङाबो एसे बुंबावगोन नोमा ओ
औ औ औ औ औ थारैनो नोंगौ नोंथाङा होननाय बायदिनो ओ जोङो मेसें बोथोरावहाय आबादखौहाय बिदिनो जोङो मोननै रोखोमै नुयो थारैनो नंगौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों जेरै न' न'खराव जानो थाखायल' मावनाय नुनो मोनो होमबा आरो माखासे सोरबा सोरबा आबादारि फोरो जोङो ओ बिदिनो ओ फालांगियारि बिथिंजोंहाय मावनायखौ नुनो मोनो आरो होमबा दा दाथ' नै दैज्लां बोथोर जागासिनो नङा होमबा दा जेन'बा दैज्लां बोथोर जोबनानै माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंहा दुब्लि फ्रानो बांसिन जोंनि ओ बर' गामिफोराव दुब्लिफ्रानो ओरैनोसो लांदाङै थाला जोबो नङा होमबा नोंथां दा जों ओ बे समावहाय जेन'बा माइ हाखांनाय लोगो लोगो जों गोरान गाबा आबाद मावनो थाखाय जों माखासे ओ ओ रिडि खालाम जेनेबा बेफोरखौ ना नाजानांसिगौ आरो जोंनि बर' समाजावबो नङा होमबा नोंथां जायखिजाया फालांगि नोजोरै ओरैनो हाखौ ओरैनो दोस्लायस्लाय माखासे एसे एनै ओ फैसाफोर बाहायनानै जोलैफोर बायनानै बा हासार एसे एनैफोर बाहायनानै बा दैनि खाबु जगायनानै बेफोरखौ जोङो ओ हाखौ जोंनि मेसें बोथोरावहाय गोरान आबादफोर जों माव मावनानै जों बेनिफ्राय जों रां आरजिनो हायो आरो नङा होमबा दा औ दा बेनो आरो आरो जोङो थारैनो बेफोरखौ मावनो हायोब्ला जोङो जोबोद ओ मोनसे रांखान्थि बिथिं थिङै जोङो गावखौनो गसंथानो हागोन नङा होमबा जोंनि जिउ खांलांनायाव जोङो गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन दा ओ बिदि औ जोङो गोबां सावरायबाय नङा नोंथां गोरान आबादनि सोमोन्दै औ दा बेखिनियावनो जोङो दोन्थ'लायसै नामा नोंथाय सावरायनायखौ
औ औ थारैनो नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोबां खोथा औ औ